नैंथां औ खोनादों नोंथां
गोजोन सानजौफु नोंथां नोंथांनिसिमबो बसि बावहरनाय थाबाय
औ दा नोंथां जोङो ओरैनो मानि सायाव सावरायनो
अ नोंथां मा होनो जेनेबा जों जोंनिया दाथ' मोननै रोखोमनि जिउ खुंनाय जों नुनो मोनो जेरै जोङो साख्रि मावनाय आरो आबाद मावनायनि सोमोन्दै मा होनो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां
औ होमबा नोंथाङा बबे मोनसेखौ फोरमायनो नोंथाङानो फोरमायगोरदोदां नोंथां
अ जागोन जागोन नोंथां जेनेबा आं आबाद आबाद मावनानै जोंनि जिउनि जिउ खुंनायखौ आङो फोरमायगोनो सान सानदों नोंथाङा खोनासंनानै लाबानो जाबाय
दे नोंथां
जोङो मा होनो आबाद मावनानैबो जोंनि जिउखौ जोङो खुंलांनो हायो होननानै जों मिथि मिथियो आरोना जोंहा आबादजोंबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो होननानै जों मोनथिखायो आरो जों आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां उम मा जायो खस्थ' खालामनांगौ जायो जेनेबा जों साख्रि आवलानिफ्राय बेफ्राय आबादा खस्थ'सिन जायो जेरै जोङो आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा आबाद मावनो हायो जेरै जोङो जोबनो गैयै आबाद आरो बोथोर बोथोरारि आबाद जों मावनो हायो आरोना जोङो जेरै जोङो दैलां बोथोराव जोङो दैलां दानि बहल जिंखा फान्थाव ओ बिदिनो दङ फोरला आरो मा होनो थाइबें खुमब्रा जोगोनार बैफोरबायदि आबादखौ जोङो बांसिन मावनो हायो भिन्दि फटल बेफोरबायदि आबादखौ जोङो मावना मावनो हायो आरोना बेखौ जोंहा बोथोर गिबि जोङो जेब्ला दिरननो हायो अब्ला जोंहा गोबां बिबांनि रां मोनो। जाय बे रांखौ जोङो हाथायाव फाननानै जोङो मुलाम्फा मोननाय रांजों जोङो न'खरनि ओ नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ एबा जोंहा ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोङो थानाय सिमहालागै जोङो बेफोरखौ जोङो लासै लासैनो सुुफु सुफुंबोनो हायो आरोना नोंथा आरो जोङो आबाद मावोब्ला जोंहा जों जोंनि माखासे देहायारि माने बेमार आजारफ्रा मा जायो बांद्राय साफिनो हाया होननानै जों मिथि नो हायो आरोना जेब्ला जोङो आबाद फोथाराव थाङो अब्ला जोंनि जोंनि जों देहानि गोलोमदै मेंनाय बानाया गैया ज- जोङो मावनो गोनां जायो जे नोंहा मा मा होननानै बङ अब्ला नोंहा राहायानो बेल' जे नोंहा आबाद मावनानै नोंनि जिउ जिउखौ नोङो दैदेनलांनांगोन एबा गथ' गथ' गथायफोरखौ फोरोंलांनांगोन एबा न'खरखौ सालायलां नांगोन बैफोरखौ जोङो सानहरनानै एबा नायहरनानै जोङो आबाद बो फोथारावनो जोङो ओ गोलोमदैखौ गारनानैबाबो एबा मेंनायखौ बानायखौबो गारनानैब्ला जोङो आबादफोराव आबाद मावनानै जों जिउनि राहा लामाखौ जोङो दैदेलांनो हायो नोंथां ओं आरो दं दंबावो बिदिनो जोंहा जेनेबा दैलांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ बेस' माइ दहाय दैलांनि आबाद होनबावदोंमोन नालाय आङो माइफोर थाबाय फाथोफोर थाबाय जों माइखौथ' जोङो मावथारनांगोन माइयानो जोंनि गिबि आबाद होननानै बुंनांगोन आरोना जि जों माइ मावोब्लासो जोङो जानो थाखाय जोङो माइरं मोनगोन एबा ओम मा होनो गोबां बिबांनि जोंहा बेसादफोर मोननो हायो मा होनो ओ फैसाफोर मोननो हायो आरो ना नोङो जेनेबा जोङो माइ जिखो जिस जोसाफोरखौ गायोबा जोंहा गोबां बिबांनि दाम मोनो आरो बिदिनो माइब्रा आरो गोबां बिराज माइ दं आरो ना बेखौ जोङो गायनानै जोङो मन हिसाबै जों फाननो हायो आरोना आबाद बेफोर फाननायनि मोननाय रांजों जोङो जिउनि जोंनि बेखौ नांगौखिनिखो जोङो सुफुंनानै लानो हायो आरो जोंहा बुं नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो साख्रि मावनायजोंल' जोंहा जेबो जाया आरोना जोंनि आबादारियाबाबो थानांगोन। आबादारि गैयाब्ला जे बैसोर जा जे जा साख्रि आवलाफोर जानाय बुस्थु फोर मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै मा होनो ओंखामसिमहालागै मा जायो बिसोरा बायनानैसो जाजोबनांगौ जायो आरोना मा मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरा आबाद मावनाय मावनो हानायनि जेबो टाइमानो गैया एबा समा ओं बिनि थाखायनो मा होनो आबाद मावनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि आसाम हादोरसायावथ' जों मोनथिखागोन आबादजोंनो जोंहा जिउ ओं आबाद मावनायजोंनो जोंहा ओं बांसिन मानसियानो जिउ खुंलांनाय। आरोना नोंथां आरो आङो मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो मेसें सेंनि आबाद मावनानैबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो जेरै जोङो बेसर दङ गिदिर - गिदिर आबादफ्रा जाहैबाय ओ बेसर गुजि देमसि आरो सिबिं सबाय बेफोरबायदि ओ आबाद खौ जोङो मा होनो दुब्लि फोथारफ्राव जोङो खनसेनो फोनानै जोङो गायनो गायनानै एबा आं मा होनो रां आरजिनो हायो आरोना जेरै जों आलुफोरखौ जों दुब्लियाव गायनो हायो बेसर जों दुब्लियाव खोनो हायो गजिफोरखौ जों दुब्लियाव फोनो हायो आरो ना जेरै जोङो दैलाङाव माइ गायो बेबायदिनो जोङो मेसेंनिखौबो जोङो दुब्लियावनो गासिबो आबादखौनो जोङो मावनानै जोङो मा खालामनोनो रां आरजिनो हायो आरो मेसेङाव जोङो गोबां मैगंफोर मोननो हायो आरो ना जे जों बोथोर गिबि जों जे दिरुननो हायो। अब्ला मा होनदों बेसेनाबो बारा थाङो होननानै जों बुंनो हायो आरो। आबाद नंगौ आबाद मावनाया जोबोर खस्थ' खिन्थु बे बेयाव जे मा होनो जाय सुबुङा मावनो एबा थावरिनो हायो बिसोरहा मोजां मुलाम फा मोनो होननानै जों सानो एबा आं सानो आरोना। ओं आरो साख्रि मावनायाथ' मावनायखौथ' जों बुंनांला नोंथाङा ओ आंनो बे जेनेबा साख्रि मावनायनि सोमोन्दैयै फंनैसो बुंलांबानो जाबाय आरो आं ओ बेखिनिखोनो बुंनानै नोंथांनिसि ओ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा आबादारिफोरखौ जोंनो मानो नांगौ। नंगौ बे सैथो ओ जोंनि गेजेराव साख्रि मावग्रा थाब्ला मालाय मा जानो आबाद मावग्रा गैयाब्ला। बिथांमोना र'सा नांनानै थागोन आरो ना। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा ओ गावसोरनि अ यावनो मुखुब बिसोरो आबाद मावनो समाय मोना दा नंगौ जेनेबा बेबो थिग नाथाय सरखारि साख्रि मावग्राफोरा मोनसे समाजाव ओ गोजौ बा मोनसे मा होनो बिथांमोननि ओ माबाया उम एसे गोजौनि जायो आरो ‌ दा समाजाव बिथांमोननि माना एसे बांसिन जायो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना सरखारनि मानसि आरो सरखारनि मानसिखौ जोंनि साफ्रोम सुबुङा मोजां नोजोरजों नायो बा मोजाङै बिथांमोनखौ मान सनमान होयो। दा खोथाया मान सनमाननिल' नङा मानो होनना बुङोब्ला सासे सरकारि सुबुं जानो नोंथाङा गोबां रोखोमनि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावखौ गोसो मोदोम बोलो होनानै दमबारे नाजाथाबनायनि गेजेरजोंसो जों सरकारि साख्रिखौ मोनखायो जों बेखौ मिथिगौ जों आथिखालाव नुदों गोबां फरायसाफोरखौ नारा नाथा गावब गाव गावब गाव ओ बिथिङाव बिथांमोना गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ ओ बा माखासे सोलोंनायखौ लागासिनो सासे सरखारनि सुबुं जानो थाखाय। दा जोङो सरकारि साख्रि मावनाय होनोब्ला जोंहा जोङो मा खालामनो हायो जोंनि दानफ्रोमबोआव जोंहा मोनसे थिखानाय समाव जोङो सरकखारनि मोनसे दरमा मोनो आरोना बे दरमाया जोंनि जुग खुंनायाव ओरैबायदि मदद होयो जाहाथे नोंथाङा जेन'बा दुखु खस्थ' सैनाङा बिनि थाखाय सरकारा नोंथांखौ ओरैबायदि माखासे खामानि होनानै जेनेबा बे खामानिनि सायाव सोलाय जोङो दानथायाव मोनसे दरमा थिखानाय समाव दरमा मोननानै जोंनि जिउखौ जोङो मोजां दैदलांनो हायो आरो दा सरकारि साख्रि मावग्राफोरना ओ फारफ्रोमथिंबो मोजां। बुंनो थाङोब्ला जेन'बा बिथांमोना ओ न'खरखौ फिसिनायाव जेबो दुखु खस्थ' जाया। बांसिनानो आरो बिथांमोनहा गावसिनि ओ जेनेबा समाजनि नोजोराव मोनसे गोजौ मान मोनो आरो बिथांमोनहा समाजनि लाइमोनफोरनि सासे सासे रल मडेल जायखौ जोङो रल मडेल होनो बा बिथांमोननि उन उन खारफानो सोलोङो आरो गथ'साफोरा दा बिदिनो जोंहा सरकारि साख्रि मावनायनि गेजेरजों जोङो दानसेयाव जोङो जेन'बा जोंहा जों फोरोंगिरिखौ न मोनना ला फोरोंगिरि साख्रि मावो सर फोरोंगिरि साख्रि मावोब्ला जोंहा जेन'बा दानसेयाव जोङो मोनो जेनेबा थामजि रोजानिफ्राय जोङो ओ द'जि स्निजि दाइनजि बि रोजा जों फैसाखौ मोनो आरो दरमा हिसाबै। दा जोङो दान मोनसेयाव ओ जोङो बिदि मोन नानै जुदि जोङो जोंनि न'खरखौ फिसिनायाव जोंहा अ जोङो जिबा रोजाखौनो गारोब्लाबो जोङो जिबा रोजानिखौ जों दोनथुमनो हायो आरोना बे दोनथुमनाया जोंनो इयुनाव ओरैबदि मोनसे मोजां खामानियाव जोंखौ मदद होगोन जे जों मानसिनि ओ जिउ जोंहा बबे सम जागोन जों बेखौ मिथिया दा बै दोनथुमनाय राङा उम जोंखौ बे जोंनि बेमार आजारनिफ्राय ओ
बिदिनो जोंना देहा फाहामसालिआव जेनेबा जों उम गामि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा
सिकितसा खालामनो बा जोङो देहा फाहामसालियाव थांनो जोंनाव रां थाया जायो दा बिदिनि जाहोनाव जोंनो सरकारि साख्रिखौ नांथारगौ। आरो सरकारि साख्रि मावोब्ला जोंहा माखासे बिथिङाव ओरै बायदि ओ सुबिदा दं ओं जेरै जों जोंनि जिउ खुंनायखौनो होननो हाबाय आरो नोंथांमोनहा बान रां थोस्लाबैयाव जोङो जेन'बा जोङो साख्रि मावोब्लाथ' जोंहा न' बां गारि मथर बायनो लुुबैखायो। दा जोङो बे जायाव जोंहा रां थोस्लाबाबा मा जायो ओ जोङो सरखारनिफ्रायनो जोङो लन मोनो आरो जोंहा न'नि लन दं गारिनि लन दं दा जोङो मोनथिखागौ जेन'बा सरखारारनि मानसि बियो बे लन होग्राफ्राबो मा सानो सरखारनि मानसिखा बियो जेन'बा बेहा दान मोनफ्रोमबो बेथन मोनखायो दा जोङो दान मोनसे मोनसेयाव जोंनो बा रोजाखौ बियो हरनो हाखागोन बेफोरबायदि आरोना दा जोङो न' लुनो थाखाय जोङो बा लाख रांखौनो लन लाबाय जोंहा जेनेबा दान मोनसेयाव ओ बा रोजा हरनांगौ अब्लाबो बिथांमोना जोंनो खुसि खुसि बे लनखौ हरगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा साख्रि मावखायो जोंननो हरनो हागोन आरो जुदि बियो जोंनो लनखौ हरफिनाबा बिथांनि साख्रियाबो ओ खैफोदाव गोग्लैगोन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोंहा फारफ्रोमबो बिथिंजों सुबिदा दङ आरो बिदिनो ओ जोङो मोनसे समाजखौ गोजौ थाखोआव लांनो हायो। मोनसे गामियाव जुदि ओ सासे बोसोरसे याव बिथां जेन'बा नों साख्रि गोनां सुबुंखौ बिथाङा जेन'बा मा रोखोमै साख्रि मोनदों दा बिनिखौ हो खिथु खिथु होसोनानै गथ' आंबो बिथांबायदि जागोन होननानै जुदि खिथु खिथु बिदि खारफानानै साख्रि नागिरजोबोब्ला जेन'बा जोङो बोसोरसेयाव सासे बोसोरनैयाव सानै साथाम बिदि मोनलांबाय थायोब्ला मोनसे समाव ओरैबायाददि मोजां थासारियाव फैयो जे बे समाजा ओनसोलावनो नाम जागोन बा बे गामि ओनसोलावनो नाम जागोन बा डिस्ट्रिक्टआव नाम जागोन बेफोरबायदि जायो आरो दा बेल' नङा सरकारनि साख्रिनि माबाया जेन'बा जोंहा ओ जोङो जेखौ गोसो बेखौ जानो हागोन जेखौ लोंनो गोसो बेखौ लोंनो हागोन जेखौ गाननो जोमनो गोसोखौ गाननो हागोन आरो नाथाय जोङो बांसिन जेनेबा गामि ओनसोलाव जेनेबा साख्रि गैयबा मावबाफोरारा बेफोरबायदिखौ हाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा एखमबा आबादा गाज्रि जायो एखमबा नस्थ' जायो मिथिंगानि खैफोदनि जाहोनाव दा बिदि आरो दा नोंथा नोंथाङाबा आंनो मोजाङै फोरायबाय आंबो नोंथांखौ
औ औ समाबो जाबाय नों थां जों नोंथाङा बे साख्रिनि सोमोन्दै फोरमायना होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दोनथ'लायसै ना होमबा नोंथां।
जागोन दे बिदिबालाय।